हेलौ अ खोनादोंना नोंथां? औ दे आं नोंसिमबो नोंनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथां। अ जोंहा खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादो।
अ जोंहा दिनैयो माखासे जोंहा खौरां बिजोंबा जोङो रिपर्टार मावनोबा माबायदि हाबा मावनांगौ जों बा माबायदि स्क्रिप्ट लिरेनांगौ बिनि सायाव नोंथाङा मिथिगौ नामा? बे जोङो सोरखौबा सोरखौबा जोङो निउस लानाय नुहैयो दे आरो माखासे जेरै बर' खौरां थायो सेटेल चेनेलनि खौरांगिरि थायो बिदिनो आरो बर' मिडिया बा बर' खौरांगिरि थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अ नों बिनि सायाव माखासे मिथिगौबा बा नोंनि गोसोनि साननाय बा नोङो बेफोरनि सायाव गियान नङब्ला आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा मानि सोयाव फोरमायनांगौ आङो दा?
औ नोंथां माने जोंहा माने बेनि सायाव आं मिथिनो लुगैदोंमोन आरो बर खौरांगिरि बा खौरांगिरि बुथुमनो थाखाय बा जोङो निउस लानो थाखाय बा आरो जों माबायदि खामानि मावनांगौ आरो खौरांगिरि होनोब्ला बर' खौरांगिरि थायो जेरै दा आथिखालावथ बांसिन ससियेल मेडियाआव फोसावनाय खौरां नुनो मोनो आरो दा सेटेनेल सेटेलाइट सेनेलनिबो माखासे जों खौरांगिरिफोरखौ नुनो मोनो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोङो दिनैनि दिनाव जोङो ससियेल मिडियाफोराव नुबाय थायो माखासे खौरां एबा सेटे खौरां बुथुमग्रा बिथांमोनखौ एबा माखासे निउस चेनेलफोरखौ जों नुबाय थायो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो अवान साइदयै जोङो निउस फरायनाय बा वान साइद निउस दाबनायफोरखौ जों नुबाय थायो। खौरांगिरिफोरा जाहाथे बेफोरबायदि जानङा दे जेब्लायबो अवान साइदै जानायनि बाथ्रा बुंनाङा गेजेरनि जानानै बाथ्रा बुंनांगौ। आरो सासे खौरां गिरिया जेब्लायबो नोजोर होनांगौ दिनै मा जादों मा जायाखै मोनबेसे निउस होदो होआखै बबेयाव मा जादों बे-बेखौ नोजोर होबाय थानाया सासे खौरांगिरिनि दात्य आरो जिथुनिखि नोङो खौरां जुदि गिरिब्ला अब्ला नोंथाङा सोंनायनि सायाव नोङो प्रथम नों सोंनाया नोंना सिगां जानांगोन सोंनो रोंनांगोन नोङो बाथ्राफोरखौ अबाव दिनै मा जादों मा जायाखै सासे खौरांगिरिना बेबायदि बुंना थानो नांगोन आरो सासे खौरांगिरि जानोब्ला स्क्रिप लिरनायनि गुना सासे खौरांगिरिनाव थानांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नंगौ आरो आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन नोंथांनो आं आंनिफ्राय जि मिथियो नोंथांदो आङो सावरायगोन बिनि बागै बा जोङो खौरांगिरि होनोब्लाथाय बरआव थायो बरनि खौरांगिरि आरो लोगो लोगोसे आसामिसनि मोनसे खौरां दैथायग्रा। जोङो खौरां बिजों होनोब्ला जोङो मा खासे आसामिस एबा बरआवल' थाया जेरै इंलिस थायो हिन्दी थायो गासै रावआवनो खौरांगिरि थायो जोङो माखासे दा आथिखालाव जोङो गोदो गोदाय जोङो बांसिनै टिभियाव नायोमोन टिभियाव नायनानै जों माखासे खौरांखौ नायोमोन आथिखालाव जोङो गाव गावनि मबाइलावबो नायनानै जों माखासे खौरांखौ मिथिनो मोनो बबेयाव मा जादों अबेयाव मा जाथाय जादों जोङो बा जोंनि मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनानै खौरांखौ माखासेखौ जों मिथिनो मोनो आरो जोङो माखासे जोङो सोरबा सासे सुबुं बा बयबो सुबुंफोरा जुदि जोङो खौरांगिरि जानोबा सासे रिपर्टार हिसाबै जानो गोसोब्ला बा जोङो रादाब बुथुमनो बा मा मोनसे बिनि सायाव बा ससियेल मिडियानि सायाव खामानि मावनो बा खौरांगिरिनि सायाव खामानि मावनो गोसो जायोब्ला माने जोङो माखासे औ माबाफोरखौ मि थिनाया मोजां मा होनो जोंनि मा होनोमो नाव मा जादों बेनि सायाव जोङो माने माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथियोब्ला जोङो जोंनि थाखाय मोजां आरो आरो खौरांगिरि जानोब्ला माखासे ओ मा माबे जायगायाव मा जादों मा जामारदोंमोन मानि थाखाय बिदि जाखो घथनानि सायाव माखासे इयो खौरां लाहैगोन आरो खौरां लाहैनायनि उनाव माखासे खाथि खालानि बा सोरबा सासे सुबुङा बे जायगायाव थनानै नुदोंब्ला बेनिफ्राय माखासे जोङो ओ माखासे मिथिनो नाजागोन बा माबायदि जामारदोंमोन घथनाया माबायदि सोरजों बेफोरबायदि खालामजादों बा जोंनि नुनायाव नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायफोरा मानो जानो मोनखो? खौरांगिरिनि दायथफोरा बा खौरांगिरि जायोबाय बैफोरखौ सोंनो मोनगोन बा बैफोरबायदि हाबाखौ मावनो मोनगोन आरो आंनि आन्दाज बा आंनि साननाय माने खौरांगिरि जानोब्ला आरो खौरांगिरि होनोब्ला जोङो माने माखासे जाथायनि सायाव जोङो माखासे नामफोरखौ जों लिरनानै लानांगोन। जोङो ओ ओरैबायदि लिरना लानांगोन जे साबेसे जाथायाव लोब्बा दं बा मानि थाखाय बेफोर जानो मोनखो मा गामि बबे गामिनि बबे जिल्लानि बेफोरखौ जोङो आबुङै जोङो खौराङाव लिरनानै लायोब्ला जोङो माखासे स्क्रिप्ट लिरनाय बा निउसाव फरायनो हानाय बा जोङो खौरां दैथाय हरनायाव जोंनि थाखाय खोब मोजां बा ओजों गुदियाव जाय खौरांगिरि सामलायो बा अ जाय खौरांखौ सामलायो बा खौरां फरायनो थाखाय थियारि जानानै थायो बेफोरखौ जोङो माखासे लिरनानै जोङो लानानै हरनो हायोब्लाथाइ मोजां जायो आरो आ खौरां खौराङा माने खौरां सेनेल बा मा खासे निउस सेनेलफोरा ओरैबायदि माने सम बायदियै सम माखासे टि भि सेनेलाव खौरांखौ होयो आरो आथिखालाव मा होनो फेसबुकावबो माखासे बबेबा जाथाय जानाय लोगो लोगो जों फेसबुकाव थाबैनो खौरांखौ जों मोननो हायो टि भि निफ्रायबो बांसिनै सिगांसिन जोङो ससियेल मिडिया बा फेसबुक बायदि इउटुब बायदि बायदियाव जोङो बा इन्सटाग्राम बिदिनो बायदि बायदिफोराव जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों माखासे आथिखालाव थासारिफोरा माबायदि जायो बा अबे जायगायाव माबायदि जामार दं बेखौ जोङो लोगो लोगो जों मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां आं बिनि सायाव बारा इसिबां नलेज गैया आरो नों थाङा फोरमायनो थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा सााबायखर थाबाय‌। दा नोंथाङा मा मावगासिनो दं?
नोंथां आं माने बेफोरनि फारसेनो माने आं सानगासिनो दं माने जोङो रिपर्टार जानोबा माबायदि जानांगोन बा जोंनि ओन्सोलनि समाजारि थासारिफोरखौ जोङो सासे रिपर्टार जानानै जोङो माने जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हागोन नामा होननानै माने आं माने मालाबा समाव बिदि सानो माने नोंथां‌ बेनिखायनो आं माने बेफोरखौ माने माखासे लोगोफोर माखासे आरो जोंनि गेदेर गोलावफोरजों मै बेफोरबायदि माखासे बा थ्राफोरखौ जोङो मालाबा समाव माने सावरायनाय जायो। बा बेफोरबायदिनि सायाव जोङो बुंनाय। जायो नोंथां आरो जों माने बिदि। बुंनांगोन माने नोंथां जोङो गोदो गोदायनि समाव जोङो टि भियाव जोङो खौरांखौ नायनानै बा टि-भि सेनेलाव जोङो एन्टेना एन्टेनाया माने गोदोनि एन्टेनाया गो-गोबां बेलेगमोन दा आथिखालाव माने गोबां माने गोदान गोदान आपडेट बा गोदान गोदान माने फैनायनि जाहोनाव दा आथिखालाव जोङो टिभियाव नायाब्लाबो जों मबाइलावबो जों मोननो हायो दा आङो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङा आथिखालाव बा नों दिनै नोङो मा खालामगासिनो बा नोङो मा खालामनानै मो मोजां मोनो। बेनिफ्राय नोंथाङा जे औ। नोंथाङा जे गोबां बाथ्रा सावरायबाय सानै जों आरो।
नंगौ नोंथां दा मोनाबिलि सम नालाय आं फोथार बेयाव मोसौ लांनो होननानै मोसौ गुमगासिनो दं आरो मोसौ दं दुब्लि बारियाव नोंथाङा दानो खालामबायनो दं नोंथां मोनथि दिनै बोथोरफ्रा माबायदि। दाथ दैलां बोथोर गायनाय फुनाय सिजेन। माबायदि बो माइफोरा बेसेबां गायखो मा मा मा आबाद मावखो मोनाबा
दा मोनाबिलि समाव आं दा मोनानो सम जाबाय दा मोनानो सम जानायनि थाखाय आङो मोनसे जायगायाव जिरायना दं बेनो जाहैबाय आंनि लामा खाथियाव जाय आं लामा खाथियाव जिरायनो मोजां मोनो माने आङो बारहावा जायो दा माने। गरम बोथोर नालाय बे गरम बोथोरनि थाखाय आङो माने दा लामानि खाथियाव जिरायनानै दं जिरायनानै आङो माखासे बाथ्रा सानगासिनो दं माबायदि खालामोबाथाय जोंनि ओनसोल समाज जौगागोन बेनि फारसे माने साननानै दं आरो। आंथ ओरैनो दं नोंथाङा बो एसे फोमायदो मा मा खालामगासिनो बा जोङो। सासे सुबुङा मोजां जानोबा माबायदि फरायनांगोन बेनि सायाव बुंलाय नोंथाङा।
नंगौ नोंथां जों जुदि सासे मोजां फरायसा जानोबा जोङो मोजाङै फरायनांगोन जुदि जोङो फरायनो होनोबाथाय जुदि जोंनि फरायसाफोर बिथांमोना। फरायनो गोसो जाया जायफोरा उन्दै बैसोनि जिद जिस्नि जिबा बोसोरनि बेनिखायनो जोङो जुदि बुंनो थाङोबा फांसे बिफांखौ जों जुदि गायोबा जोङो जेरै हमना ला। जों बानलु बिफां फांसे गायोबाथाय बे बानलु बिफां फांसेखौ जोङो बोरमा जासै मोसौ जासै दै होसै होननानै जोङो फोथाङो थिग बेबायदिनो गारजेनफोराबो जोंनि। बे फरायसा हिसाबै लानांगोन आबाद हिसाबै जोथोन लानानै खामानि मावनांगोन जों दिनैनि दिनाव नुदों जों गार्जेनफोरखौ माखासे गोसो होयैखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै गारजेनफोरा जोंनि फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङो नाथाय फरायसालियाव हाबैया। फरायसालियाव हाबैयालासिनो बबेबा जायगायाव बेरायहैयो जों दिनै बेफोर बायदि जेंना जेंसिखौ नुबाय थानाय जादों नुबाय थादों दिनै जोंनि फरायसाफोरा बिमा बिफायाबो थगायनानै थांदों स्कुल थांदों स्कुल थाङाखै टिउसन लानो थांदों टिउसनाव थाङाखै बेफोरबायदि जों जाबाय थानायखौ जों नुनो नुनो मोन्दों बेनिखायनो बे फरायनायनि बेलायाव गारजेनफोरा जुदि गोख्रों जुदि नोजोर होयोबाथाय होनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नोंगौ थारैनो नोंथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायदों आंनो आं गोजोननाय मोनदों नोंथां बिदि माखासे गोनां गियानखौ आंनो होनायनि थाखाय नोंगौ थारैनो जोङो सासे फरायसा गुन गोनां फरायसा जानोबा माखासे बेफोर बायदिखौ लानांगौ बिमा बिफा। फ्रा नोंगौ थारैनो बिदि खालामोबाथाय गाव गावनि। फरायसाफोरखौ मोजां थाय मोनगोन बा सोलोंथाइनि फारसे बा इगजामाव माखासे ओ लिरनाय माबाफोराव जों मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बिमा बिफाजों लोगोसे फरायसाफोराबो नोंगौ। जोङो माने माखासे बेनि सायाव जोङो गोबां हाबाफारि लायोब्लाथाय जोंनि समाजनि बेलायाव बेफोर बायदि जानायनि सायाव जोङो होबथानो हागोन नङा होमबा नोंथां? अब्ला नोंथां दिनैनि औ नोंथां अब्ला जोंहा दिनै सावरायनांगौ हाबाफारिखौ बेहायनो गो दोनथनाय जाबाय उन समाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां जिंगा सिनाङा दे।